खोनादों न?
औ अब्ला नोंथां दिनै जोङो मा टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों दिनै?
जोङो नोंथां नाफामनि सायाव सावरायनोसै नामा नाफामखौ मारै जा बानायो। जागाय जेननायनिफ्राय आरो ना फामखौ माजों माजों जायो माब्ला जायो मारै खालामो बे बिनि सायाव रायज्लायसै नामा नोंथां।
औ दे अब्ला नोंसिनिथिं एबे नाफामखौ बोरैहाय बनायो? आरो बोरैहाय संनानै जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। जेरै नाफाम होननानै बुङोब्ला जोङो दैज्लां बोथोरफोरावहाय बिराद ना मोनसावो नालाय नोंथां। बे समाव जोङो ना खौ हमनानै लाग्रोयो। आरो मेसेङावबो जों नाखौ हमनानै लाग्रोयो। बेनि उनावहाय नाखौ जोङो फोसा फोसाबनानै फोराननानै दोनो। बेनि उनावहाय जे अब्ला नाया गोरानथार जायो रानो जाहाथे बे माने सेवनायनि लामायाव गैला। बिदिबाथाय जोङो देनाय जायो आरो बेखौ बेखौजों देनायाव जोंना नाखौल अखल दा गोजा देया। जोंनिथिं जेनेबा थास'थास' आयथिं थासखौ होफानाय जायो आरो थास'खौ जाहाथे थासखौ लेमनानै होफानाय जायो आरो माने सिदोब सिदोब जानायनि थाखाय।
नंगौ नोंथां।
आरो आलदा आलदा जायगायाव आलदा आलदा होयोनो जोंनियावहाय बे थास' जायो आरो। बिनि उनाव जोङो देखांनायनि उनावहाय सोनानै दोनो सोनानै जों दुइ तिन मासनि उनावहाय बेखौ जों जानो हायो आरो जानायाव जोंहा मेर्ला रोखोमै जायो जोङो। नारजियावबो जों जाफायो। नारजियावबो जों जाफायो। आरो बेजों लोगोसे नारजियाव जानायजों लोगोसे आरो जोङो माने बेखौ जों गोरानबो एवनानै जायो। सबायजोंबो जायो। आरो खारैजोंबो बुहुद जानाय जायो आरो बेखौहाय। गोगोम गोगोम माने माबा जानाय जायो नाफामखौ। दा नोंथांमोननि थिं माबोरै बानायो मैथा ना बे माबाखौ नाफामखौ ओरैनो
नाफामखौथ' जों आं महाबो बारा एक्सपिरियेन्स गैया बेनि सायाव नोंथां। अब्लाबो आं जि एसे मिथियो आरो जायखौ फरायनानैबो नुदों आरो गुबुना मावनायखौबो नुदों आं प्रेकटिकेलि मावनानै मोनाखै। बे बारु होमबाबो मिथिगौ ना। फामखौ बोरैहाय बनायो नोंथाङा जि बुंलांबाय एखे रोखोमैखौ जोंनिथिं साइदआवबो बनायो। ना नाफाम सोरबा ओ मैथाफोरावबो गारलानानै जायो। सोरबा ओ ओ औवा मेवा फोरावबो गारलानानै जायो। बेनिफ्राय टमेटफोरजों गारलानानै जायो
जायो नोंथां
जायो बेखौबो थास बिथौफोरावबो होलांनानै जायो आरो नाफामनि सेना जोबोर माने बियो जोंनि बिराद माने आं खोनानो मोनदों जेनेबा बियो मेलेरिया जाम जानायफोरखौबो फाहामहोनो हायो होननानै आं खोनानो मोन्दोंआरो बे बेसां सैथो मिथिया आबै आबौमोननि खुगाजों खुगा खोनाबोनाय आरो बियो दिनैसिमबो माने नाफामा जोंनि जाम जानाय मेलेरिया जामखौबो फाहामनो हायो होननायख आं खोनादोंआरो ओ जोंनि स साइदआवहाय नाफामखौ जोङो ओ बिदि नोंथाङा जेरै बायसा बुंदों बिदिनो खालामो आरो जोङो ओ बिराद गोथाव बेनि नाफामनि टेस्टआ आरो बियो जोंनि थाखाय मोजां आरो जायखौ जोङो नाफामा बरनि खायद हिस हिसाबै जोङो जि आइ तेक मोननाय जग्राफिकेल इन्डेक्स आव हाबनाय बेबो मोनसे बरनि जाग्रा मु माने मुवाआरो आदार बेखौ जोङो स सार ओ बेथ थ जोङो बिभिन्न माबाजोंबो जानो हायो जोङो जेखि जाया जिरा माबाजोंनो ओंख्रिजोंनो जों बेखौ होलानानै जानो हायो बेखौ आरो जानानै आं मोजां मोनो जोंनि देहानि थाखाय गोनांखाय बे बेखौ जोङो जानो हायोआरो नुनायाव बेयो गोसोम सि सेवनाय मोनामनाय बासना जानो हागो नाथ नाथाय बेयो जानायाव गोथ आरो
नंगौ नोंथां आरो जों नाफामखौहाय मेरला माबायाव जानाय जायो जेरैहाय जों बोथोर लानानैबो जानाय जायो जों मालाबा जेनेबा बैसागु दमासि आवबो नङा होनबा नोंथां जौ गिसिजोंहाय जोङो बे खौहाय साखना हिसाबै सोलानो थाखाय लानाय जायो
औ औ औ।
मेरला रोखोम जों जायो आरो बिनिखौ जों नाफामखौ मालाबाबो जाखोमानो हाया आरो नाफामखौ जाखुमानो होननानै जेरावबो हाया जै संनाय लोगो लोगोनो बिनि मोदोमनाया माने मथा मथि बे दुइस' तिनस' मिटारखौ बियो मोदोम होजोबो आरो सोरबाया साननो हागौ बे मोनामनाय खिन्थु बे मोनसे मोदोमनाय बे नाफामनि जोंनि बे थिन सारि मास दोनसोमनाय माने बानायनानै दाङालासिनो बिनि मोदोम नायखौ जों मोननो हायो आरो नङा होनबा नोंथां?
नंगौ औ अब्ला जों दिनै नोंथां मोनसे टपिकखौ लाबावनोसै बेजोंनो लोगोसे सरजाब उम देरनानै जोङो जौखौहाय बोरै बनायो आरो जौआ मा मा माइरंजों जायो आरो मा मा माबोरै सङोब्ला जोङो जौखौ ओ मोजां रोखोमनि लोंनो हायो
नंगौ नोंथां, हागोन नोंथां हागोन, जौखौहाय मा मा माइरंजों होनानै बिदि थि माइरं गैया खिन्थु मोनफ्रोमबो माइरंजोंनो जों बानायनो हायो जौखौ जेरै माइब्रा जिखिजाया माइरं आरो माइब्राया मोनसे जोंनि स्पेसियेल मोनसे बुस्थु आरो माने गोदै लोंनानै माने फेहोयो दा जेरै नों बुंदों माने मारै मारै बानायो आं बेखौ बुंनो थाङोबा जों फार्स्टआवनो माइरंखौ संग्रोनाय जायो आरो संग्रोनानै एरखावनानै फोमोननायनि उनावहाय जों बस्था बनानै बा सोरबा संग्रायावहाय बेखौहाय माने गारसारनानै दोननाय बायदि जायो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जों एमाव मुलिखौ होनाय जायो आरो एमाव मुलिखौ औ। बिनि उनावहाय जोङो दसे थानानै साननै सानथाम थानानै बेखौहाय बै बरथनाव सोनाय जायो आरो बाल्थिङाव सोरबा सोयो बिनि उनाव जों मावो मावनाय जौ मावनाया जौ सावनाय बा मावनाय होनो आलदा आलदा जायगायाव आलदा होनो। आरो रोखोमावो आलदा आलदा जेरै बबेबा अबेबा जायगायावहाय नलि पाइपफोरजों बरनो आरो ओरै कक्राझार साइद थिंआव नुनो मोन्दों माने बिसिरना नलि बरना। सिङावनो माने दुमनाय बायदि खालामो। बेनिफ्राय उनाव खावखं खावखं लाबोयो।
नंगौ नोंथांमोननि नोंनि बुंनाय बायसानो बिदिनो जोंनि साइदबो जेनेबा गिबियावनो जोङो माइरंखौ सुनानै लाग्रोयो। बेनिफ्राय जोङो सो कोलामो होनना बुङो जायखौ जोङो दै थाया आरो फोलानबोलागोरानै जायो मोनो माइरङा बेखौ जोङो खायफा खायफा जेनबा बेखौ जोङो बाल्थिंफोराव दोनोबोला बाय गाज्रि जायो होननानै जों खायफा खायफा थालिर बिलाइ बा थास बिलाइ गोदोर बे थासबिलाइ फाग्लानि बिलाइ गोदोरावबो जोङो बेयावबो फोनानै खोबनानै दोनो आरो। नांगौ रोखोमनि एमावखौ होनानै जेनेबा एमावा एमावखौबो जोङो मोजां एमाव मोनोब्ला जों मोजां जौ बिदैखौ मोनो। जाय जेरै खुसेर जों धागा बेनिफ्राय थालिर बिलाइ बेनिफ्राय खान्थाल बिलाइ एमाव बे मोनब्रैखौ देनानै आरो माइरंजों देनानै जोङो बेखौ एमाव बनायनाय जायो आरो जोंनि साइदआव। बेनिफ्राय बे एमावखौ। नांगौ रोखोमनि माइरंकनि अनुमानखौ नायनानै बे एवमावखौ होलानाय जायो आरो। नों सेरब्रै सेरब्रा माइरं बाला एमाव खौबो नोङो खावसे नङाबा लदासे होबानो जायो आरो। ओंखायनो सेरब्रै सेरबा माइरंआव आरो। औ बिदिनो जोङो साननै सानथाम दोननायनि उनाव जोङो बेयो गोलोम बोथोराव एसे थाब जायो जौ जौ बनायनायखौ जों एसे थाब मोनो माने गरमनि थाखाय जौ बिदैया माने गिलियो आरो बे माइरङा गिलिनानै बिदै जायो जों माने गोलोम बोथोराव थाब मोनो आरो जोङो माने जौ बिदैखो आरो बिनिफ्राय नोंथाङा बुंलांबाय जे जोङो माइब्रानि सोरबा माथो सोरबा ब्लेक रायस मा बनायगोन बेनोम माने मा माइब्रानि बनायनाया एसे आलादासिन आरो माने गोदैसिन जायो आरो जोंनि जौआ बेख खौ लोंनानै जोङो मोजां मोनो आरो बेयो जोंनि मोनसे गोदो गोदायनि जोङो आबै आबौ आजै आजौमोननिफ्रायनो बियो बाहाय जाबोफेरबाय थादो जोंनि बे ओनसोलाव आरो दिनैसिमबो बरफोरा बेखौ बाहायो मलाबा स सारादु हाबा बिदिनो नखरफोराव फुजा मेला जायोब्ला जों बेखौ बाहायो
मेरला रोखोमाव लोङो आरो जेरैहाय जोङो जौ गिसिखौबो जों बिदै महरै लोङो जौ गिसि बिदै होननानै बा सोरबा रोसि होनो आरो जों जौखौ म सावनानै बा मावना नानैबाबो जों गोरानाव लोङो आरो जौ गिसिखौ जोंहा बैस गु दमासियाव बांसिन जोंहा जौ गिसिखौ लोङो नङा होमबा नोंथां जेरै जों दहाय जों बुंनाय बायदि जेनेबा जोंहा साखना जों सोला देरनो थाखाय हाय बे म खौनो जों बाहायनाय जायो बांसिनै गामि ओनसो सोलावहाय दानिया फैनानै जेनेबा एसे मदार्न जाबायथ नाफामखौ बारा मोननो थांला बिनि थाखाय अमा बेदरखौ बाहायफायो आरो दाउ खन्द खन्द जायगायाव थ अमाजोंसो बांसिन लोङो जों गामि खनायाव जों नुनो मोनो नाफामजों बांसिन लोंनायखो आरो नङा होमबा नोंथां आरो जौ गोरानखौबो जोङो हाबा हुखायाव बाहायो आरो सोरनिबा सारादुखुर जायोबा बेयावबो बाहायो माने बे फाम आरो जौ होननाय बुस्थुआ माने बिनि कम्बेनिसना
औ
माने मोजां आरो
औ नंगौ नंगौ जौआबो नोंथां जि आइ टेकसो मोनदोंमोन नङा होमबा नैरोजा नैजिबा मायथाइयाव। बेयो बरनि मोनसे ओ जुग्राफार इन्दिस हाबनाय अ जोंनि थाखाय जोबोर मोजां बे फोरबो नङा होमबा बेयो जाय जोंखो बर गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो लोंबोदों आं बांद्राय बिनो आं जौखौ बारा लों माने नांगौ बायसानि आं बिदि लों फेरबाय थाया आं बेखायनो बारा इसे आ जौनि सायाव आं बारा सावरायनो हाया
औ नोंथां औ औ जथेस्थ नोंथां नोंथांनाव बिराद गियान दङ जौनि बागै आरो जों बर हिसाबै साफ्रोमनावबो
आं मोनथिगौ नाथाय आं जौजों लोब्बा गैयाबाबो बार मोनथिगौ आरो जौखौ आ माबोरै बनायो आंनि बिमायानो जेनेबा जौखौ बनायो गावनो बनायनानै गावनो लोङो बेयो जोंनि थाखाय मोजां आरो गुबुननि बाहेरानि बुस्थुखौ नोङो लों
थ मोनथिया जों गुबुननिखौ मिथिया नोंथां औ औ मानो हबा गुबुननिखौ जों बेफोर इसे थायेबबो जानो हागौ जोंनिया जाहैबाय जों गावनो बानायनाय जों माइ रंनिफ्राय जों गावनो र खा बुस्थुआनो जों मिथिखायो जों बानायनानै लोंनाय जों आरो गुबुननिखौ लोङोबा नों बायदिसिना होयो देहा गाज्रि जायो नङा ओमबा नोंथां जेरै नों जौ बिलाथिखौ लोंबाय थायोबा माने जौ बिलाथि जेनेबा जौ गोजाफोरखौ लोंबाय थायोबा हाइ प्रेस र फोर जानायनि बारा थायो चान्स थायो जाहैदों। नङा ओमबा नोंथां? इखायनो जोंबो जौ गोरान जोंनिनो आखाइजों बानायनाय मा होदों मा होआखै जोंनो मिथिगौ जोंनो लोंनानै जों एसे एफा एफा लोंबाय थायोबा जोंहा जोबोद देहाया मोजां जा गोन आरोखि
औ अब्ला नोंथां जोंनिया समाबो लावबाय ओ जोंनि बे दिनैनि सावरायनाय ओ टपिकखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां?
जागोन नोंथां जागोन दे, गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोन्थों।